हेलौ दों नोंथां औ खोनादों नोंथाङा?
औ औ। नोंथांजों आं नोंथां।
औ खोनादोंंना?
माथोखौ आं बारा मोजां खोनायाखै।
औ जादोंना?
औ औ।
खोनादोंना?
अ रायलाय जागोनना नोंथांजो?
औ रायलाय जागोन दे।
अ मा होनो आयदाया जाहैबाय ओम कातिब काति फोरबो काति फोरबोखो नोंसोरना मा दानाव आरो माबोरै फालिनाय जायो आरो बे काति फोरबोआव मा मा होनाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंसोरनि ओनसोलनि ओनसोलथिं माबोरै फालियो बेनि बागै एसे?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ बारा मोजां खोनायाखै नोंथां। एसे स्रां स्रांहै होनलाय।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ काति गासाखौ एबा काति मांखो जा काति गासा फोरबोखौ फालियो जोंनि ओनसोलाव काटि गासाखौ माबोरै फालियो होनोब्ला काति गास साननि गिबि सानखालि जा सानखाालि खाथि गासा बावो आरो गिबियावनो जोंना न खरखौ ओ गोथार खालामो गोथार खौ माबोरै हालाम होनोब्लाथ' ओ न बां लिरस्रांनानै हि जोम सुस्रांनानै गासैबो ओ गोथारै फुंबिलि समनिफ्रायनो गो जोननै ओ बिदिनो दुगैस्राब लोंस्राब इदिनो साफा खामनानै जोङो गिबियावनो बाथौ गुदियाव आलारि बाथि सावो। बेनि उनाव ओ बे सानखालि मोनाबिलि समाव जोङो ओ काथ खाथि गाासानि सानखालि आबाद फोथाराव ओ माइनावनो साथि गासा हैनाय जायो नालाय बेनि थाखायनो मोनाबिलि समाव जोङो काथि गासायाव बाउनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो गय फाथै जरा बुद गाजि फिथाइ साम थायाव मा मा गोलैयो होनोब्ला ओ जेरै हाथाय बाजाराव बायना मोननाय आपेल आंगुर नोंथाङा जाखिनि हायो आरो मा मा नां सारगौ होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव गिबियावनो बे समाव गय गोरलै जायो नालाय। गय गोरलैखौ खान्दि खान्दिब्रै खालामनानै फाथैखौ ओ फिसा फिसा बिसिनानै जोङो बिनि उनाव नारें दुम्ब्राखौबो फिसा फिसा खालामनानै बेखौ जोङो लाग्रोयो लानायनि उनाव जोङो बेखौ ओ ज लायै लानानै बाथौआव आरो नखरनि गय बिफांफोरावबो गिबियावनो खाना लाग्रोयो बिदि खाना लाखांनायनि उनाव जोङो दुब्लियाव ओ आलारि बाथि लगा सावनो लाना थाङो आलारि बाथ थिखौ मायाव सावो होनोब्ला। जोंना बे सानाव ओ हानि साथि बाहायनाय जे आरोे ओ थालिरनि जा दना दङ। बेखौ मोजाङै सा थि महर होनानै बेयावबो सावो एबा जोङो थाइगिरनि जा खंबा दङ थाइगिरा बुंबा थायो नालाय बेनि थाखायनो बेखौ खंफा खंफा बोखानानै जोङो बेयाव आलारि बाथि होयो आरो। आलारि बाथिखौ मानो होयो होनोब्ला आबाद फोथाराव ओ गोदोनि बुंनाय नेमखान्थिबादिब्लाथ जे दुब्लि फोथाराव जेब्ला आलारि बाथि सावो काति गासानि समाव। ऐ जा माइ बिलायाव एम्फौ थायो। बेफोरखौ ओ फोजोब स्रांनायनि थाखाय एबा आबाद फोथाराव माइआ मोजां जानायनि थाखाय काति गासाखौ बेखालि बेसानखालि आलारि बाथि थावनाय जायो होननानै मिथिनाय जायो आरो। आलारि बा थि सावनायाव काति गासानि सान खालि दोंसे खुगा मेथाइ बायदिखोनो होनगोन। बिदि रोजाबो आं बे रोजाबनायखौ मोजाङै गोसोआव गैला नालाय बेनि थाखायनो नोंथांनो दे हायनो हा बुंनो माने रोजाबनो हानाय नंला। बिदिनो काति गासानि फोरबोखौ जोंना दिनो फालियो आरो जोंना ओ जोंनि ओनसोलाव। खाथि गाासानि ओ बिनि नखानायै जा जोङो दनायाव ओ बुदगाजि नारें एबा गय हान्दि खान्दि हानानै जा बावहदोंमोन बेखौ जोंना ओ माने उन न'खर नायै गासैबो बि न'खरनिखौ बिनिख बि न'खरनिखौबो बिनिखौ बिदि लालायनानै जालायनाय हुदा दङ आरो नोंथां। बिदिनो काथि गासानि फोर खौ जोंनि जा बिदिनो फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ उम बिदिब्ला नोंथांमोननि जा माबोरै फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा?
औ औ हा बे नोंथां उम। जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरैबायदि आंनो दा फोरमायलांदों काति गासा जे काति फोरबोनि बागै ओ जोंनि ओनसोलावबो काति गासा होमब्ला काति दान फैयो ना बे काति दानावनो कात फोरबोआ जायो आरो ओ जेरै जोंनि जोंनि ओनसोलाव काति फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो होनबा ओ बिदिनो बेखे बे सानखालि जोंना फुंनिफ्रायनो बा साननिफ्रायनो ओ थागथियारि खालामना लानाय जायो आरो ओ जेरै दो-गासिब न' बांलिस्रांनानै जि जोम सुस्रांनानै गोथार जानानै ओ बे काति गासा माबा खो बावथाय ओ मोनायावसो होनाय जायो नालाय जोंनि ओनसोलाव। बिदिनो साननिफ्रायनो जगार खालामनाय जायो आरो ओम उम माबेबा गुबैयै काति गाबाखै बाउनाय जायो होनबा ओम माम ओ फोथाराव होनाय जायो आरो ओ माम बोरै बाउगोन बा बे बिनो जोङो जोंनि न'खराव होनाय बावथाय बायदिनो जोङो फोथारावबो होयो जेरै बुद गासि बेफ फोर बायदि जोङो बावथायनि ओ फिथाइ सामथायाइ लानानै आरो बेनि गेजेरावनो जोङो होबावो ओम गोबां बुस्थु जेरै जोङो नारें गोरलै ओंखारो बे समाव नारें होयो। ओ बिदिनो गयफोरखौबो हाफ्लेनानै होयो आर ओमफाय बे आलार बाथि सावनायखौ जोंना बे बिखालि ओ जेरै जोङो नखरनि ओ बाथौफोराव बा मायावबा एदि सावनो जोङो साथियाव सावो ओ नाथाय जोङो बिखालि उम जों साथियाव सावनाय जाया आरो ओ जोंना थालिर नि फस्लाखौबो बानायनानै सावो। ओ बिनि अनगायै आरो जेरै थाइगिर थाइगिरनि खंखौ बोख्लानानैबो बेयाव सावनाय ओ गोबांखौ नुयो आरो नोंथां। ओम थाइगिर सावनानै जेरै बेआव ओम फोथाराव ओ माबोरै सावो होनबा बे औवा बैस्लिखौ ओ गायनानै बेआव थालिरखौ थालिर फ फिसाखौ फस दा जेरै गठ औ गथायै बेखौ दानस'नानै आरो लाइ ओ थालिरनि थखनायावनो थालिर थखनायावनो बे थाइगिरनि थाइगिरनि खंखौ खङाव थाव ओ आरो खुन्दुं आवा बेखौ होनानै सावो आरो बिनि उनाव बे बावथाय फिथाइ सामथायाइखौ होयो। गय ज'रा फा थैज'रा आरो ओ नारें बुध आजि आफेल, आंगुर बेफोरबायदि होनानै ओ बावो आरो बिनि नाव आ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बे फोरबोआव बा बे फुजायाव इदिनो आलारि बाथि सावनो थांनाय समाव ओ आलारि बाथि सावखांनानै ओ बिदिनो दोंसे सल' बा दोंसे मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो ए नुनो थांदों बेफोरबायदि मेथाइ खननाय ओरैनो बारा मिथिया नोंथां ओरैनो ससे मिथिगौ ओ जेरै बेफोरबायदि नै सल' खननायखौ नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव जेरै- ओ सखा हुर हुर होननानै। साखा हुर हुर जोंहानि माइखौ दाजा गुबुननि माइखौ जा बेफोरबायदि खननाय ओ सलखौ जोंनि ओनसोलाव नुदों आरो नो-नोंथां। ओ आंबो बारा मिनथिया नोंथांबो, आं जिखिनि ओ नुदों बा खोनादों आरो रो मोनबोदों बेखिनिखौनो नोंथांनो फोरमायबाय नोंथां। औ नोंथांमोननि ओन सोलाव ओ बेफोरबायदि नोंथाङा जे बुंलांबाय काति फोरबोखौ बेफोरबायदि फालियो ओ आरो बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइ होना फालियो होननानै ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि काति फोरबोखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोदोंमोन ना दा बावैसो फालिनाय ए नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ
ओम खान्थि दङमोन बेआव बिदिखौ आं एसेबां मिथिला अब्लाबो ओ दानि समाव ओम बिदियानो खोनाबाय थायो आरो ना? ओ नोंथां मोनि बिथांआ जा काथि दासानि सानखालि आ आबाद फोथाराव माइ गायनायनि गुदि जेराव ओ माबा ओ फुलुं बिफां गायो होनना खोनादों आङो गोबां जायगायावनो नोंथांमोननि जा बिदिखौ गायनानै बिनि गुदियाव आलारि बाथि होयो ना होआ एबा बेफोर दङना गैया बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं बे फोरबायदि थुलुंसि फांखौ गायनानै फोथाराव गायनायखौ आं नुफेराखै नोंथां आरो आं गायनोबो मोन फेराखै आं नुदोंना ना थुलुंसि बिलाय गय गोरलै फाथै गोरलै आरो बेफोरबायदिनो इफोरखौ जोंना ओ बावथायावनो ओ फिसा फिसा आरो नोंथां ओ नाथाय थुलुंसि बि बिफां गायायखौथ' आं नु फेराखै नोंथां जोंनि ओनसोलाव
औ नोंथां अब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
ओं
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेसेन गोसा समख खौ आंनो दसे होनायनि थाखाय।
औ दे।